अ औ मोज जां ना खबरा?
औ मोजां आब'।
औ औ दे थिगानो आंहाबो मोजाङानो औ ओ औ दा आं नों थांजों माने ओ दाथ' आबादनि सम नङा होनब्ला?
औ
माइ माइ आबादनि नि सम जाबोदो जाबोदोंसै लासै लासै नो दा आं मानेस जोंनि आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
सावराय जागोन आब'।
औ औ औ दे दा नोंथ थां मोननिथिं माइ आबाद जोंथ' जेनेबा जों गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया आबादजों आबादखौनो माने गावनि गाहाय ए मोनसे जिउद थाङाद थानै राहा होननानै गनायबोदों नङा होनब्ला? दा बै आबाद मावनायनि माइ आब आबाद मावनायनि समा लासै लासैनो फैदोंसै बा सफैबायनो होननानै जों बुंनो नांगोन। नै दाथ' खोथियाब फोनाय बायदिफ्रा जाबायानो नङा होनब्ला खोथियाब फोनाय दा गायनो सम जादोस बिदिनो ओ दा होनबा नोंथांमोननिथिं गायनाय फुनायनि लाहार फाहार जादोंसैना ना आरो सम नांबावगौ?
नंगौ आब नंगौ आब नंगौ नंनाया दा जिहेथु जोंनियानै बे एसे हाजो एरिया बाक्सा निखासिया जायनि थाखाय जोंङो दैखौ दैनि सुबिदाया खम जायो बांसिनै जोंङो अखानि दैनि सायाव सोनारनांगौ जायो। अखाया मोजां हायोब्लाथ जों आबाद मावनो हायो बेनि थाखायनो जोंनि नैबे ओनसोल फोराव माइ आबाद मावनाया एसे लेट जायो आरो एसे उन जायो माने गुबुन फोरनि रुजुनायाव दा बिदि होननानै मावालासिनो थायाखै है जोंनि जायगानि मानसि सिफोराबो माइ आबादखौ मावगासिनो दं हानायखिनिखौ दा जोंङो गायनोथ जा थवाखै खोथिया या एसे जौबाय आरो ना खोथिया जौबाय ओमफ्राय आबादारिफोरा जि माइ फोथार माइ दुब्लि बेखौ ओ खारायनानै लाबाय खामार होनानै लाबाय दा बियो दै फैनाय जों लोगोसे हायाबो एसे ग्लेब मोननानै थासिगोन आरो दा जेब्ला खोथियाया जौवो खोथिया जौनाय लोगो लोगोनो बेखौ फुनानै एकदम गायसिगोन माने दा बेबायदि थासारि आरो फ्राय जोंनिया थागथियारि जाजोब माय गायनो थाखाय दा खोथियाया एसे जौबावनां गौ आरो आब'
नंगौ दे औ जोंनिथिंबो दा खोथिया फोनायखौ फोरायाथ' जाबाय खायसे खाय ओ आरो खायसे फोबावनांगौ दंबावो होननानै बुंनांगोन। आरो दा बिदिनो बयबो खारायना नै लादोंसै लासै लासैनो दा बोथोराबो मोजां अ अखाबो हाबाय थादों। दा मानेम - खारायनानै लादों आरो दा नोंथाङा जेरैबायदि बुं दों दैनि एसे आंखाल बा ओ अखानि दैज खौनो आसा खालामनांगौआनो जायो होननानै बिसे बुंबाय नोंथाङा। थिग बेबायदिनो माने मा जोंथिंबो जायगाया एसे गोरान माने एसे गोजौ बायदि। बे जोंनि ओनसोलाव बिनिख खायनो मा जोंनि बे जायगायावबो ओ दैस सुबिदा बेफोरबायदि गैया नालाय ओ दा बोथोरखौ नेनानैज जोंनियाबो आबादखौ मावनाय जायो। दा ओ खायसेनि गुब बुन ओनसोलफ्राव जे दैनि गोबां राहा लामा बा ओ माबाफोर दङ दा जोंनि बेयाव गैया हिसाबै जोंबो अख खानि दैखौनो आसाख खालमानेखो आबादखौ मावनाय जायो आरो दाम उम अब्ला ओ जों आबाद होननानै बु बुङोब्लाथ' सिगां खोथिया रेडि खालामनायखौ जों सावरायनो हायो नं ङा होनब्ला जेरै खोथियाख खौ माबायदि जोङो। खोथिया महर होनो‌हा हायो माने बिद दि ओ माखासे माबाफोर थायो नङा हब्ला प्रसेस थायो नङा होनब्ला ओ औ जेरै जों माइज्लिखौ नोंगौ जेरै जों माइज्लि । दोनो नङा होनबा। बा थांनाय बोसोराव जि आबाद मावदों बे आबा बाद मावनायनिफाय जोङो। आबाद मा माइख खौ बासिनानै मोनसे बाथ्राखौ मु खनो गोनां दि जाय माइज्लिखौ दोनगोन बे बेखौबोले ओ मोसौजों मारना होबाबो मारना होनायखौबो दोना जों बेखौबो नुयोबा माने आजिखालि आथिखालावथ' मेसि सिनजों मेसि सिनजों जोङो मारा होनायखौ नुयो नङा होनब्ला दा जों मेसिनजों मारा होनाय खौ होनायखौ नुनो मोना जों आखाइजों आइथिंजों नानानै नङाब्ला बिदि खालामनानै जों दोननायखौ नुयो नो मोनो नङा होनब्ला ओ दा जेनेबा मेचिनजों मारना होनाय आरो मोसौजों मारना होनाय बेखौ मानि थाखाय माइज्लि दोना नोंथाङा मिथिगौ नामा
दाथ' आङो बेबायदियै बेनि बागै मिथिया आं दिनैसो मिथिदों आरोना ओमफाय आं एसे हमदांना मोनदों जेनेबा मेसिनजों मारा होयोब्ला नोङा होमबा बि जि फिथाइ माइ फिथाइ बिनि इसे जि मा दाम बा बिस जि माबा जि माइनि जि बिधान बेयो एसे माबा जायो नामा गाज्रि जायो नामा जिहेथु मेसिनजों होनाय जायो हो मोनसे माइज्लि जानांगौब्ला बेखौ एसे आलो आलोयै खालामनानै दोननांगोन आरो अब्ला सो बियो फिथाइया मोजां जागोन आं बिनि सान्दों आरो
नंगौ नंगौ नंगौ माने फिथाइयाहाय माने माइयाहाय मोजां ओंखार खारा होननानै बुङो आ जेनेबा मोजां रज'वा होननानै बुङो आरो बेखायनो माने मा आथिंजों नानानै बेखौ दोननाय। जायो आरो दा जेनेबा थांनाय बोसोरनि औ दे।
आब' आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों आरोना बेहाय दा जेनेबा बेहायबो गोबां फाराग नुनो मोनबाय। माने गोदोनि दिनाव। माइ आबाद मावनाया माबायदिमोन दानि दिनाव माबायदिमोन। माने गोदोनि दिनाव ओरैबायदि जायोमोन आब'। माने जोंनि बर' गामियाव दाहोना रुवाथियाथ' थाखायोआनो बेनि उनाव ओ। ग्रोम ग्रोम माबासिगोन मा होनो फुं जाबानो। लावखारफोरा बा न'नि सासे गाहाया। मोसौ होरननानै लाङो गलिनिफ्राय। फाफ्लियाव नांगोल बाननानै जुंगाल बाननानै बेनि उनाव माबा सि गोन मा होनो हालेवसिगोन। हालेवखांनायनि उनाव दस थासोआव न'नि ओ बिसि बा सोरबा रुवा थिया आराम नो गांजिमा बा थोन देनानै आलु फाजा एवनानै बै माबानो जाय हालेवग्रा बेनो लाङोमोन आरो हालुवानो। बे हालुवायाबो आरामनो मोसौ ह ह ह होनलायनानै मोसौखौ लाखिनानै बेबायदिनो फोथारफोराव दं मोसाया थाया होनोमबा दंफां फांसे थायो बे सिङाव जिर यनानै आरामनो गांजेबा बाथोनजों आलु बाथोनजों जायोमोन आरो नङा होमबा । दा बेफोरबायदि था सारिमोन किन्तु आथिखालाव बेबायदिखौ जों नुनो मोनला आरो आथिखालाव मा जाबाय ट्रेक्टरजों हालेवग्रा जाबाय ना नोङो बिगाब्रै बिगाबाबाबो सानसेयावनो ट्रेक्टरजों हा लेवनानै स्लिम जायो ट्रेक्टरजों हालेवनानैनो बिसोरो माइखौ गायजोबो आरो खिन्थु माइ गायनायावबो मोनसे ओरैबायदि माने मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां सो जानांगौ आरो आं गो दोनि माइ गायनायखौ बांसिन मोजां मोनो खिन्थु जोङो मुगाजों खारफानांगौ ब्ला नैबे मोनसे बाथ्रा खौबो मोजां नुहुरो जोङो ट्रेक्टरजों एवनायखौबो नङा होमबा आं बेखिनिखौ सानदों आरो ओमफाय ट्रेक्टरजों एवोब्ला आं नैबेखौ सानदों आजिखालि खानस्रि नुनो मोनला दानि जुगाव। माइ दुब्लियाव खानस्रि नुनो मो मोनला। गांजेमा नुनो मोनला नुनो मोनला बारा। बेनि गुबै जाहोनानो बै ट्रेक्टरजों जि रटार होनो नङा होमबा ट्रेक्टरजों हालेवनायनि थाखायनो बियो जादों सानो आरो माने जों हालेवनायनि थाखाय बे फाला बौनानै थैजोब्बाय आरो दा बेबायदि जादों आरो माने आवगोलनि जि आबाद मावनाय बियो माने मिथिंगाजों गोरोबनाय आरो मोनसे गोदै खबाम गोनांमोन आरो। नङा होमबा आरामनो नोङो आलु लांनाय मानाय बेबायदिनो माबायाव मा होनो माइ गायनाय समाव ओ रुवानि होनो माइ गायग्राखौ हो रुवानि दाहोना रूवनि एदावलायनाय हाब्रु खुबैलायनाय थ' मोनसे गोदै मोनसे बै माबामोन आरो महरमोन खिन्थु बेखौ नुनो मोनला सानसेयावनो एवनोसै सानसेयावनो फोजोबनोसै बेबायदि आरो ना।
नंगौ आरो हाल जांख्रा बेफोरखौ जों बारा नुनो मोनलिया मानो होनबा गोदो उम गोदो फाला बदल गायलायोमोन नङा होनब्ला फादा बरफ फादा बदल गायनानै जेब्ला आबादा जोबो अब्ला हालजांख्रा बयबो ओ मिनि खुसि रंजा बाजा जा जालायोमोन हाब्रु फुनलायनाय निय बेफोरखौ जों आजिखालि नुनो मोनलिया औ सोलायलांजोबबाय औ औ माने गोबां सोलायनायखौ जों एखे जोंथिंबो बिदिनो नांगोलजों हालौनायखौ न होननानै बुंनो नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय बर'फ्रा मा मोसौखौल' होन्नानै जों मानियोमोन। नङा होनब्ला ओ औ। आरो जायहा मोसौ दं। आं गोदोनि दिननि बाथ्राखौ एसे सावरायनो सान्दों आरो ओ गोदोनि दिनावहाय जायनि न'आवहाय बारि खनायाव हाय हिनजाव नायनो थांबा बा हौवा बिदि हाबा जानो गोनां थालायबाबो मा जायनि न'आव गोबोराब बारा दङ अब्ला मिथिना मोनोमोन जे बे न बे न'खरा धोनि बा बे न'खरा गोरिब जों बेफोरखौबो मिथिनो हायोमोन नङा होनब्ला नाथाय दा बै समाव जेरैबायदि मोसौखौनो थांना थानायनि मोनसे गाहाय राहा बा थां मोसौजोंनो जों हालेवो मोसौखौनो जों लोखि होननानै जों मानियोमोन नाथाय आथिखालाव जों मा मोसौखौनो नुनो मोनलिया खायफा खायफा खायफानि नआव नङा होनब्ला माने खायफा खायफा माने गोबांनि न नखराव जोङो मोसौखौनो नुनो मोनलिया बे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो आरो बिनिखायनो माने बे मोसौआनो गैला जिहेतु माजों हालौवनो हालौनोबो रोंखालियाबो आरो हालौवरियाबो बेफोरो मा ट्रेक्टरजों हालोवो आजिखालि नाथाय ओ नांगोलजों हालेवनायाव गोबां मुलाम्फा गोनांमोन आ मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला रांखान्थिनि बिथिङाव आं मुलाम्फानि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै जेनेबा नोङो खानस्रि थाया होनबा ब्लियाव बे खानस्रिफ्रा जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय माने जोबोद हासार गोनां माने खानस्रियानो सबनिसाय मा हासारनि थाखाय मोजां होननानै जों मिथि मोनो नङा होनब्ला दा ओ नांगोलजों हालौवबा बै खानस्रिफ्राहाय थैनानै थाङा बिसोरो थायो आरो जेब्ला हालौवखाङो अ अब्ला मान नु नुनो मोनोमोना जों गोदो एकदम खानस्रि खिफ्रा बिदि फिसा फिसा जि जाना थायोमोन ना गोदोनियाव औ नाथाय आथिखालाव मा टेक्टरजों हालेवनाय लोगो लोगोनो बेफोर गरमनि गरमनि जाहोनाव जानो हागौ बेफोर गासिबो थैलांजोबो ना नाथाय जों माने मा बै हासार जि आबादनि थाखाय जि गोनां। माने हासार ओम होग्रा खानस्रि बेखौनो जोङो टेक्टरजों हालौनानै जों बुथारना लानाय खौ जों नुनो मोनो? बेनिखायनो मा आथिखालाव जों माने गोबां हासार होनो गोनांबो जायो आबाद खालामनायाव, नङा मानो होनब्ला? दा ओ आरो मोनसे बे बाथ्रा बेखौनो बिनि गेजेरावनो बुंनो सानो। जेयाइटेक ट्रेक्टरजों हालेवनायाव, आथिखालाव माने मा जों गोबां आबाद मावनो हानाय जोंहानाव जोंनावहाय। आबाद मावनो हानाय माने जाना फैदों। गोदो मा जोङो बे गासे हाखौनो बा बिघानै हाखौनो ओ मास मोनसे गाहाम बा पन्द्र' दिन गाहामाव जों मावनो गोनां जायोमोन। गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन, नाथाय जोङो फिथाइखौ बारा मोननो थाङामोन। नाथाय आथिखालाव मा जाखो? ओ गोनोखोआरि बा बिगियाननि जि ट्रेक्टर जों बि खो बाहायनानै जेरैबायदि जों खे खेथि खालामनो आबाद मावनो लाबाय। बे आबाद मावनायनि जाहोनाव जोंहा माने गोबां रांखान्थि बिथिङाव माने मुलाम्फा जादों होननानै जों बुंनो हायो। मानो होमब्ला जोङो बे एक बिघा दुइ बि घा हाखौ जों सानसेयावनो दसेयावनो मावनानै जोङो सानसे सानैजोंनो जोङो बेखौ गायनानै फोजोबनो हायो, नङा होमब्ला? दा बिदि फोजोबनो हानायाव गोबां खेथि खालामनो हानाय जादों, गोबां खेथि खालामनायनि जाहोनाव खायसे माने गोबां न'खरानो मा जौगा सारनो हादों बा रांखावरि बिथिङाव ओ राव रांखान्थि बिथिङाव माने ओ मो-मोनसे माने जौगाखांबोनो हा दों होननानै आं सानो आरो
ओ माने बे बाथ्रानिफ्राय मोनसे गरन्थ'आव फैनो हाबाय। जाय खिजाया खामानियावनो खहाबो थाखायो मोजांबो थाखायो।बे जाहैबाय आरो दा खहा हिसाबै जिहेथु बेयाव हासार बाहायनांगौ जायो रासायनारि हासार। बे रासायनारि हासारा हाजों लोगोसे दैखौ गुबुंले खालामो ना बेबायदि आरो मा खासे
औ नंगौ।अब्ला नों थां दोनथ'नोसै नामा दिनै? थाखाय सावरायनायखौ औ जागोन दे औ औ।